बेव खुलुमबाय नोंथां
ओ जोंहा होमबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायसेै नङबा मोनसे ट'पिक्स जाहा टपिकानो जाहैबाय अखा हायोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो।
औ नोंथां दे
ओ जोंहा अखा हायोब्ला सोरगिदिं मिथिंयाव जोङो मोजां सोमखोर समायना जायो। जोंनि भारत भारतारि आबाद आबादाव बांसिनानो अखा बिखानि सायाव सोनारनानै आबादखौ मावनाय जायो। ओ जेरै हमना ला अखा हाब्ला माइ, गम आरो गुबुन-गुबुन आबादफोर जेरै- माइगं बिदिनो गुबन- गुबुन ओ बिफां-लाइफांफोरा रोदोम बिलाइ रोदोमनायजों लोगोसे मिथिंगाखौ गोथां माने जेरैबो सोरगिदिं सोमखोर खालामो आरो। ओ माय गम आरो गुबुन-गुबुन आबादफोरनि थाखाय नांगौ जानाय ओ दैनि आंखाला सु फुंजायो आरो माने मि मिथिंगायाव बिफां-लाइफांफोरा गोदानै बिलाइ खिलिनो अखानि हेफाजाबजों माने बोलो मोनो आरो गोदान बिलाइ खिलिनो थाखाय नङा होमबा? औ ओम अखाया हाखौ सिहोनानै माने आबाद मावनो हाथाव खालामो जेरै अखा हायोब्ला हाया सिनानै गुरै जायो आरो हायाव सिदोबखायो जेराव हाल एवनो ट्रेक्टरफोरजों एवनो थाखाय हाखौबो गुरै खालामना होनाय जायो। बेफोरबायदि आरो नङा होमबा ओ‌ जिउखौ ओ जोंनि जिउआव, माने अखा हानाया गोबां हेफाजाब होयो आरो औ। अखा हानायनि थाखायनो, जोंनि सोरगिदिं थानाय दै फुंखाफोराबो ओ माने गोदान -गोदान दै फुंखा सोमजियो एबा जिउ मोनो आरो। नङाबा ओ बिलो फुख्रि दैसा आरो दैमाफोरा अखा दैनि सायाव सोनारनानै बुंफबजोबो आरो। जेरै हमना ला दानि जुगावथ', आथिखालावथ' गासैबो न'खर न'खर फुख्रिफोर बानायनानै लायो। बेफोरो फुख्रिखौ अखा हानायजों लोगोसे माने दै जमा जानानै थायो आरो बिदिनो दै जमा जानानै थानाय समाव माने जों फुख्रिफोराव नाफोर फियो आरो बिदिनो नाफोर फिसिनानै नाया जेब्ला देरगोन अब्ला जों नाफोरखौ हमनानै माने फालांगि खालामनो हायो जेरै सोरनोबा फानहरनाय सोरनोबा बेफारिनो फानहरनाय बेफोरबादि फाननानै जों रांफोरखौ आरजिनानै लानो हायो नङा होमबा? औ। औ बिदिनो जोंहा बिलो फुख्रिफ्राव दै थायो आरो ओ बिदिनो अखा -अखाया हा सिङाव ओ हा सिङाव खुरलांनानै हा सिंनि दैनि थाखोखौ एबा वाटार टेबोलखौ गोजौ खालामो। माने जायनि थाखाय दैखर, थिंखल, मथर गायनाय बिदि बेफोरबायदियाव दैया नांगौ बादि थाबाय थायो आरो जेब्ला नांगौ बादि थाबाय थायो। जेब्ला गोजां बोथोर सफैयो अब्ला दैया जोंना हारसिंनो गोथौ लेभेलाव थाङो जेनेबा तिबकुलफोरनि दैया रानो। दैखरफोरनि दैया रानो, मथरफोरनि दैयाफोरा रानो। नांगौ बादि दैखौ मोना। दैफ्रा खम जायो। बेफोरबायदि आरो, अखा हानायनि थाखाय जोङो मा दैखौ दैखरफ्राव, टिबलफ्राव, मटरफ्राव जोंहा नांगौ बादि एभेलेबेल माने दैखौ मोननाय जायो। अखा हानायनि थाखाय अखा हानाया दै लेबेलखौ दावखो होनायाव हेफाजाब खालामो आरोना। आरो आबाद साबाद मावनायावबो। ओ हाखौ सिरिमा खालामो नङा होमबा? नंगौ बेबादिनो जोंङा मा? अखाया सोरगिदिं बारहावाखौ माने साफा खालामनानै ओ‌ मिथिंगाखौ समायना जेरैबो सोरगिदिं जेराव नायो बेथिबो सोमखोर, बेथिं नायो बिथिंबो सोमखोर, बेफोरबायदि खालाम खामो अखा हानायनि गेजेरजों मिथिंगायाबो गोदान -गोदान जिउ मोनो आरो नङा होमबा? आरो बेबादिनो बारमन्दोलाव थानाय ओ ओ दुबलि दुब्लिफोराव आरो फोथारफ्राव मैला बेफोरबायदि अखा हा बोहै-बोहैलांनानै अखा हादै बोहैलांनानै बारखौ गोथार खालामो आरो दुब्लिफ्राव नांगौ नाङि बेसादफोरखौ अखानि हादैजों बोहैग्लांनानै हाखौ साफा खालामो आरो। अखा हानानि हेफाजाबजों। अखानि दै मोनालाय लाइफां बिलाइफोराबो गोदान बिलाइ ओंखारो आरो मिथिंगाया गोथ थां समायना महर लायो आरोखि। आ बेबादिनो अखा हानानै दैनि लेबेल फुंखाफोरखौबो गोबां खालामनो नांगो-नांगौ बादि दैफोरखौ जों बाहायनो हायो बेफोरबादि आरो जेनेबा हमना ला जोंहानथ' न'खराव गोबां दैनि गोनांथि जायो गंसे न'खराव हमना ला आ बिदिनो जि म'थर जिफोर सुनाय मुवा बेसादफोर सुनाय जानाय लोंनायनि आ दै बेफोरबादियाव अखा हानायजों लोगोसे जोंनो नांगौ जानाय दै लों-लोंनाय बेफोरखौबो मानेख हा सिंनि लेभेल दै लेभेलखौ गोजौ थाखोआव लाबोयो आरो एबा मोग मोखाङाव जोंहा लाबोयो। आरो बिदिनो जिब जुनार मानसिफोरनि थाखायबो गोजोननाय फैयो। ओ ओ गोलोम बोथोरनि अखा बोथोरा गासै जिवारिफोरखौनो ओं गोजोन-गोजोनलाय होयो एबा गोजोननाय लाबोयो आरो आ गोजां गोजों बोथोरावथ' जोंहा एरैनो बोथोरावल'सो जोहा थान्दायै थायो नाथाय नांगौ बायदि दै मोननाय जाया जोंहा गोलोम बोथोराव गरम ब्लाबो जोंहा अखा हानायजोंनो लोगोसे अखा हानायजों लोगोसे जिब जुनार मानसिफोरा माने थान्दा लानो हायो आरो नांगौबादि जोङो नांगौ बादि जोङो मोजां रोखोमनि बारमडलखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे दुमखांनायनि उनावबो अखा हाब्ला आबहावाया माने आबहावाया माने सिदोब आरो गुसुयै थायो जाय आ मानसि आरो जिब जुनारफोर फोरा जोबोद आराम मोनो एबा थानो साबसिन मोनो बेफोरबायदि आरो जेब्ला अखा ओ जेब्ला सान्दुं दुंयो अब्ला अखा हायो होमब्ला बेफोरबायदि समाव माने थानो थाखाय मोजां जोबोद आराम जायो आरो औ। जिब जुनारफोरनि ओ थाखायबो ओ बिदिनो लोंनो थाखाय दै माने दाथ' गोबां जोंनि बुहुमाव गोबां जिब जुनारफोर दङ जेनबा हमना ला काजिरङाखौनो हमना ला काजिरङा जोंहा गोबां जिब जुनारफोर दङ आरो दैमा दैसाफोर दङ जेरै अखा हायोब्ला दैमा दैसाफ्रा उसिफावो लोगोसे जिब जुनारफ्रा गांनाय दैखौ लोंनो थाखाय बिसोरो दै दैमाफोरसिम खारबोनानै आराम दैफोरखौ लोंनानै लोंनानै लानो हायो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांनि बेलायावबो बिलाइ बिलाइ गिलै गोरलै खिलि हरनो आरो गांसोफोराबो ओ गांसो खिलिनो गोथां जाफिननायखौ जोङो मा सोरगिदिं थानाय थानाय मिथिंगायाव जोङो नुनो मोनो। सोरगिदिं थानाय जुनारफोरनि आदारनि आंखालाबो माइ गैया जायो आरो। ओ नोंथाङा माबाफोर मिथिंगानि सायाव मा औ ओ सरि नोंथाङा अखा हायोब्ला मा मा मुलाम्फा जायो माबाफोर एसे मिथियोब्ला फोरमायदो दे।
होननो थां जागोन जोंहाथ' दायो अखा हायोब्लाथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै हमना ला जों दिनै अखा हायोब्ला जोंहा गाबोन फोथाराव गोबां आबाद मावनो हायो जेरै माइ गायनाय खोथियाफोर फोनाय जेनेबा खोथिया फोखांनायनि न' खाथियाखौ फुना माइ गायो बेफोरबायदियाव अखा हायोब्लासो जोंहा दुब्लियाव दै थायोब्लाासो माइफोरखौ गायनाय जायो बिदिनो माखासे आबादफोरखौ बिदिनो मावनाय जायो दै नि हेफाजाबै अखा हानाय हानायनि दै नि हेफाजाबै आरोना औ
औ नोंथां। बिदिनो जोंहा मा ओ अखानि मुलाम्फाया जोबोद गोबां नङा होमबा? ओ बियो संसारखौ जिउ गोदान खामानि गाहाय फुंखा नङा होमबा? नाथाय गाहाय मुलाम्फाया आबाद आरो दैनि आंखालखौ सुफुंनायाव माने हेफाजाब होयो बयनिख्रुइबो गोनांसिन जायो। आबाद मावनो थाखाय जोंहा दैनि आंखाल आंखाल गैया जायो जेब्ला अखा हायो अब्ला जों गोसोबायदि जों आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोंहा अखा हायोब्ला जायगाफ्रा मिथिंगारफ्राव समायनाखौ जों जाखांनायखौ नुनो मोनो। स' जोंहा दाथ' समा बारा गोबाव गैलिया होमबा जों बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ दे होमबा दे होमबाना जोंङा दोन्थ'लायनोसै बेखिनियावनो।
औ दे नोंथां औ।